हेल' औ।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय।
नोंथांनिसिमबो जासिहरबाय नोंथां।
नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोना जोंनि बै गोदो बाहायबोनाय गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय जोंनि बाथ्रा फाव बर'नि बेनि बागै नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनो होदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
जोंहा सोलाबगोनना रायज्लायनो?
औ सोलाबगोन नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं दा बाथ्रा भावफोरखौ बाहायनाय जायोना बाहायनाय जाया?
जोंनिथिंजाय बिदिहाय बाहायनाय जाया नोंथां।
नोंसोरनिथिंजायल' नङा दाना गासैयावबो बिदि बाहायनायखौनो नुला आरो बाथ्राभावफोरखौ।
औ नोंथां औ।
गोदोसो जोंनि आबौ आबैमोनखौल'सो बाहायनाय नुयोमोन बेनि उनाव जोंनि आइ आफाखौबो। थ' बिदि बाथ्रा फाव बुंनाय नुबोआसैनो।
औ।
आरो दाबोथ' जोंनि जेनेरेसना माने बिदि बाथ्रा फाव बुंनायखौनो नुला आरो।
औ नोंथां गोदो उन्दैयावसो मोनलाबायोमोन।
माने दानि गथ'फोराबो गेदेरफ्रानो बावनासो थानाय बायदि जाबाय माने जोंनि बाथ्रा फावफोरखौ।
औ नोंथां बारा बिदिहाय बाहायनाय जालानो दे।
औ नोंथाङा ओरैनो गोदो बाहायबोनाय बाथ्राफाव'फोरखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
आंथ' बिदिहाय गोसोआव गैबांला नोंथां। नोंथाङा मिथियो नामा?
औ एसे एनैखौ आंबो मिथियो गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ माने आंबो बाहायथारनाय जाला नालाय।
औ औ नोंथां।
गोदो बे जि थाखो ना गुर थाखोआव फरायबोनाया बेयावल'सो फरायनाय बेनो। ओमफ्राय बांद्राय गोसोआव गैला आरो बेयाव फरायनाय खिनिखौल' गोसोआव दं।
औ नोंथां नोंथाङा मिन्थियोब्ला एसे खोन्थाना हालाय आं एसे बावहाबना दङो।
अ नोंथा बेखौ खोनादोंनो खोनायाखैमोनथाय जेनेबा बै सिखा गोदाना सान थाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया।
खोनानायाथ' खोनादोंमोनलै नोंथां ओमफ्राय बाव हाबना दङ आङो।
अ माने बे
खोनथानालाय नोंथां।
औ जागोन नोथां माने बे बाथ्राफाव आव बेखौनो फोरमायो जेन बा जोंङो सिखा बायना लाबोयोबा हाथायनिफ्राय
औ औ।
बे सिखाखौथ' नोङो बायना लाबोग्रा लाबोग्रि मिथियाना मोजां ना गाज्रि। बेखौ जेनेबा जोंङो खामानियाव दानना नायोबासो मिथिगोन जोङो साननै सानथाम खामानियाव बाहायबाय थायोब्लासो।
औ
बे सिखाया मोजां ना गाज्रि बेखौ हमदां हागोन आरो जोंङो बेखौनो जेनेबा बा जोंनि सुबुं माहारि बा मानसिजों रुजुजानाय आरो जेन बै सोरबा सोर हाबा बा नोंस्रानो हिनजाव गोदान लाबोयोब्लाथाय माने बे हिनजाव गोदान नि आखुखौ ओन लाबोग्रा लाबोग्रिथ जों हमदां हायाना मोजां ना गाज्रि
औ
माने मानसिनि गुबै आखुखौ हमदांनो थाखाय जोंनो थाम दान बा नै दानसि सिम सम नांगौ आरो
औ
बे बेनिखायनो बेखौ बुंनाय जादों जेनेबा ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै बे बाथ्रा फावखौ ओ गोदोनि जोंनि आबै आबौफोरा ओ थोंजोङै बुङालासिनो बैखिंजा खेंसालियायै ओ बिदि बुङोमोन आरो।
औ
आरो जोंनि मानसिनि आखुखौ थाब हमदांहायानो माने बेजों थाफाबाय थायोब्लासो बा बेखौ‌ लोगो मोनबाय थायोब्लासो नुबाय थायोब्लासो बेनि आखुखौ जों हमदां हायो नंङा होमबा नोंथां
बेनिफ्राय नोंथां मा होनो बेखौ सैमा सोंनाया अरनो रोंङा अखा खोरोमनाया हानो रोंङा बे बाथ्राफावखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
औ यिथियो नोंथां
औ एथसे खोनथालाय नोंथां मिथियोब्लाथाय
ओ माने बे बाथ्रायाबो बाथ्राफावानो ओरैबादि सैथोखा जेन'बा सैमा सोंनाया अरनो रोंमारखायादां ना? जाय सैमाया अरग्रा बे सैमाया माने सोंबाय थाया आरो मानसिखौ दाइरेक्ट सिरि-सिरि अरखायो आरो बे अरग्रा सैमाया बिदि अरनो बायदि सोंबाय थाया।
औ औ
बिदिनो बेयो बेखौ फोरमायो जेनेबा मानसिजों रुजुनानै बुंनायाव। ओ सोरबा सुबुङा जेनेबा गावखौनो बिराद गोरों सानना लायो आरो जेनेबा बे गासैबो खामानिखौनो रोंजोबगौ। गासैबो बाथ्राफोरखौनो मिथिजोबगौ गाव नङाब्लानो जेबो जाया गुबुना रावबो जेबो रोङा गावल' मिथिजोबथारगौ बिदि गावखौ दुगानानै लाग्रा सुबुंखौ ओ सोंखारिनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बुङोमोन आरो सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाया बे थारैनो सैथो मार जेनेबा अखा खोरोमनायाबो हानो रोंमारा बांद्राय अखा खोरोमबाय थानायाथ' माने हायालासिनो गुबुन दाबसेयावसो हाहैगारो आरो जि जायगायाव अखा खोरोमदों बेयाव हा-हायालासिनो
औ बे बाथ्रा फावा थारैनो जोबोर सैथोमार, नङा होमबा नोंथां?
औ औ सैथो नोथां। ओमफाय नोंथाङा बै औ बेे ओ साल खुन्थानि रोदा नागिरबाय बेखौबो खोनादोंमोन नामा नोंथाङा?
औ खोनादोंमोन नोंथां खोनानायाथ'।
ए साल खुन्थायाव रोदा थायोना, थाया नोंथां?
साल खुन्थायावथ' रोदा थाया नोंथां, थानाया।
माने गोदोनि आबै-आबौमोना ओरैबायदि गोथौ -गोथौ सानोमोन बिसोरो माने गोेदो बिसोरथ' बिदि फरायनाय लिरनो रोङामोनबाबो माने बाथ्राफोरखौ गोथौवै साननानै बुङोमोन आरो सैथोखौ नायनानै।
औ।
जेनेबा बे साल खुन्थाखौथ' जोंहा माबेबा बिफां बा औवानिफायसो दाननानै बानायोना? बे दाननाय जिरादाव बोरै रोदा थाथाव- थाव?
औ औ।
बेखौनो बिसोरो बिदि बुंबाय जेनेबा सोरबा सुबुंखौ ओ माबानि थाखाय जेनेबा रुजुनानै बुंनो थाखाय जेनेबा सोरबा ओरैबायदि अख्रा मानसि थायो।
औ।
बा माबा बे बुहुमाव गैयै बुस्थुखौनो हास्थायला बनायग्रा बा मोनथारै बुस्थुखौनो मोननो लुुबैथाब जाथारै खामानिखौनो जाजानो लुुगैग्रा।
औ।
बैसोरबायदि सुबुंखौ डाइरेक्ट थोंजोङै सोंखारियालासिनो ओ एसे खेंसालियै बुंनो थाखाय ओ साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय नागिरग्रा बायदि बुंनाय जायोमोन आरो गोदोनि जोंनि आबै आबौमोना।
औ।
बिदिनो दंबावो जेनेबा ओंखारनाय खानस्रिया हाबफिननो रोङा होननाया।
औ औ। बेखौ मा बाथ्रा बाव औ खोनादों नोंथां। बेखौ मा बाथ्रा पावआव बाहायो नोंथां?
अ ओ बेबो बे सुबुंखौनो रुजुनानै बुंनाय जायो जेनेबा नोंथाङा ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबफेरनाय नुफेरबायमोन नामा औबाफोर
नुफेराखै नोंथां?
माने बिसोरखो बेफोरो बाथ्राफावा माने ओ जोंनि मोगथां महरजो सोमोन्दो गोनां आरो सैथो गोजा आरो जेनेबा ओंखारनाय खानस्रिया माब्लाबाबो हाबफिननो रोङा बिसोर सिलाफोराव ओरैनो ओंखारखांनायनि उनाव मानलाबायना- मानला -मानलालाबायसो
औ।
बे समावनो बिसोरखौ दाउफोर बा हांसोफोरासो जालांजोबोबाय आरो हाबफिननो रोङि थाखाय ए बेयो बेखौनो फोरमायो जेनेबा माबेबा खामानिया जानानै थांखांबाय बा माव मावखांबाय बा सोरबा गोरोन्थि खामानिखौनो मावखांबाय बा सैथो खामानिखौनो मावखांबाय आरो माने बे खामानिया गोमानानै फेनला
औ।
बे बाथ्राफाव बेखौनो फोरमायनो थाखाय माने बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायोमोन आरो गोदोनि आबै आबौ मोना
औ। बेनिफ्राय नोंथां मोनसे माबा गोसोआव फैदों बाथ्रा फाव।
जे नों बुंलाय नोंथां
आं जाबा जानानै लइ बिसिग्रा बे बाथ्रा फावखौ मायाव बाहायनाय जायो नोंथां
ओ माने बेखौ ओ फोथायथावै सुबुंखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा
औ
जेनेबा नों सोरबा सुबुंखौ बिराद फोथायो
औ
नोंनि लोगोफोरखौ लोगोखौ नों सोरखौबा सासे बे नोंखौ बा नों बे लोगोखौ फोथायनानै बिराद बेनो गासैबो बाथ्राखौनो बुङो खोनन्थायो ओ नांगौ समाव मदद होयो बिदिनो ओ ज'मा जमा जायो लोङो ज'मा जमा थायो नाथाय नोंखौ बे नांगौ समाव मदद होआसै बा बिदिनो नों गुबुननि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि मुं सुबाय थायो बा रायखोमाबाय थायो
औ
बिदि रायखुमाबाय थाग्रा सुबुंखौनो ओ बुंनो थाखाय बा सोंखारिनि थाखाय बे बाथ्राफावखौ बुंनाय जायो आरो जेनेबा जाबा जानानै लाय बिसिग्रासो बियो होनलायनानै
औ औ औ नोंथाङा खिन्थानासो दासो गोसोआव फैबाय नोंथां
नङाबाथ' बावहाबनासो दङमोन
औ आथिखालाव बे गोदो जों फरायबोनाय लेखायाबा दंना गैलाथाय बे जि गुजि थाखोसिम औ
बे लेखाखौथ' नागिरनानै मोननो थांला नोंथां
बेनो आरो जोंनि गेजेराव बाथ्रा भावा लासै लासैनो गोमालांगासिनो
औ
बे गोमालांबायनाय जागोना जेनेबा नों आं औ जेनेबा नोंजों आंजों बाहायलाया बा बुंलाया बेनि थाखायनो जोंनि गोदो आबै आबौमोन बानायना गालांनाय बाय सुजुनानै गालांनाय बे बाथ्रा भावफोरा गोमालांनायनि लामायाव दंजोबसै आरो।
औ नोंथां
जों दिनै बर'नि औ।
गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो। बे बाथ्रा फावखौ माबेयाव बाहायो नोंथां?
बेयो जेनेबा बांद्राय खामानि जायनि सिगांबा। मोनैनि सिगांनो बांद्राय आसा खालामबाय थाग्रा सुबुंफोरखौ। बुंनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
आं दिनै जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा अन समफोराव सावरायनोसै।
औ जागोन दे नोंथां दे हब्ला।
औ दे